हालौ'
औ नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
औ नोंथां दा नोंथाङा फ्रि दंना।
औ नोंथां आं फ्रि दं दे
अ। आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावहाय सावरायनो होननानै आं कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे नोंथां।
टपिकआनो जाहैबाय आबहावा गुबुंनाय
औ नोंथां।
दानि दानि मडार्न जुगाव जोङो आबहावा गुबुंनायखौथ' जों बुहुत जायगायाव जों नुयो नङा होमबा
औं नोंथां।
बेजों लोगोसे जोङो आबहावा बिगियानफोराबो माखासे रिपर्टखौ दिहुनबाय थायो। जोंनि दा प्रेजेन्ट टाइमाव दा बर्थमानावहाय गोबां माने आबहावा गुबुंनायखौ जों मोनबाय दा बेनि थाखायनो नोंथाङा। आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आबौआ गुबुंनायनि सायाव नोंथाङा मा होननानै सानो। माया जिमिदारि बा माया जेन'बा दायथ' गोनांसिन होननानै सानो
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै सोंनाय लेखा आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बुहुमाव बयनिख्रुइबो मेलेमजिबिसिन ओ बयनिख्रुइ मेलेमजिबिसिन बुंना होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा मानसियानो आरो नोंथां। दा गिबियावनो बुंनो थाङोबा जोंहा आबहावाखौ गाज्रि खालामनाय ओ बयनिख्रुइ गाहायसिन दायनिगिरियानो जाहैबाय मानसि आरो नोंथां। दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ आबहावाखौ मानि थाखाय गाज्रि जादों बा बोरै गाज्रि जादों आं बुंनो नोंथांनो नोंथांनि सिगाङाव बुंनि दा जेनेबा जोंहा गिबिसिन गाज्रि जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जोंहा माखासे हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां बेफोरबायदिखौ दानस्रांनानै जोङो न' बां लुदों बेफोरबायदिनि थाखाय जोंहा हादान सिफायदों बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो जोंनि जा आबहावा बेफोरो गाज्रि जालांनो हमदों आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो सेवनो रोङि प्लास्टिक जे बायदिसिना गारो बेबायदिनो ओ जा गेसाव गोफोन गोथै बेबायदिनो जिब जुनारनि जा गोथै सह बेफोरखौ जोङो लांदां जायगायावनो गारनानै दोनो फबालासिनो। बेफोरबायदिनि मोनामनाया जोंनि बे बार मदलफोराव गोसारनानै थाफायो आरो नोंथां। बेफोरबायदि गोसारनानै थाफानायनि थाखायनो जोंनि बे आबहावाफोराव। जोङो हां लानाय बा बायदिसिनानि बेफोरबायदिनो थाम्फै उजिनाय बेफोरो जोंनिफ्राय बा जोंनियाव अरफैनानै जोंखौ बेमार खालामो आरो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ गिबियावनो जोङो गावनि जिउ खुंनायखौ गोरलै खालामनो थाखाय जोंहा मा खालामदों। जोङो माखासे दाद जारिमिन बेबायदिनो ओ कारखाना बायदिसिना फसंदों। बैफोर फसंनायनि जाउनाव जोंहा माखासे बैनिफ्राय गाज्रि मुवा बेसाद ओंखारदों आरो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला प्लास्टिक ओंखारदों। बेबायदिनो गाज्रि बेबायदिनो मोनामनाय। ओ गाज्रि बेबायदिनो उखुन्दै बेफोरबायदि ओंखारो आरो नोंथां। बैफोरबायदि ओ जा खिनि गाज्रि मुवा ओंखारनाय बेफोरो जोंनि बे आबहावायाव बा बारमन्दराव गोरोबफानानै थाजोबो आरो नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बांसिनानो ओ दा गामि जायगायाव बुंनो थाङोबा जोंहा हादान सिफायनायफोरा गोबां गाहायै गाज्रि खालामनाय एबा आबहावा गाज्रि खालामनायाव गोग्लैयो जेरैहाय जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन जाबसे जायगायाव। ओ थानो थाखाय जोङो माखासे ओ हाग्रा सिफायो बा हादान सिफ बै हाब हादान सिफायनायाव जों माखासे हा हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां बेफोरबायदिखौ दानस्राङो बैफोरबायदिनि थाखायनो जोंहा आबहावाया गाज्रि जायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बैफोर हाग्रा बंग्रा सिङाव जोंहा गोबां ओ जिब जुनार दावमा दाउसा थायो। बैफोरनि ओ न'खर बायदिसि सिनाखौ बा थानाय जायगाफोरखौ जोङो सिलिंखार खालामना होयो। जायनि थाखाय जोंहा आबहावा गाज्रि जानायनि थाखाय जोङो नांगौ बायदि बिबांनि ओ अखा मोना बा बिदुं मोना जोंहा ओ जेराव जखियानो जाया मानो जोङो बुंनो थाङोबा ओ नांगौ समाव अखा मोनालासिनो जोङो ओ नाङि समावसो अखा बारहुंखा बेफोरबायदि जायो आरो बेबाय बिदिनो दैबाना बायदिसिना हा गिसि गु हा गिसि गानाय। बेफोरबायदि गोबां जादों आरो नोंथां। आबहावा आबहावाखौ जोङो संरैखा खालामनोबा। जोंहा फांसे बिफां दानोब्ला जोङो फांबा गायनो नांगोन मानो होनोबा फांबा गायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो फां बा गायनाय लोगो लोगोनो फांसे दंफां बा ओ दानखांनायनि उनाव जों फांबा गायोब्ला ओम फांनै फांथामा जुदि ओ थाङाबाबो नोंनि ओ जाखिनि बिफां गायनाय बियो फांसे थाङोब्लाबो जोंहा माखासे मुलाम्फा दं आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो फांसे दंफां गायोब्ला फांबाखौ गायनांगोन आरो जोङो दानि जुगाव जोङो गोब गोबां बिबांनि मटर गारि बायदिसिना सालायो। बैफोर मटर गारिफोरा माजों सालायजायो होनोब्लाथाय जोंहा पेट्रल बा डिजेलजों सालाय जायो आरो नोंथां। दा बेनिफ्राय गोबां ओ बेबायदिनो मिथिंगानि ओ खहा जानाय थुङा बा उखुन्दै ओंखारो आरो नोंथां आरो बैफोर थुङा बाव उखुन्दैफोरा जोंनि बे बार मडलाव गोसारजोबनानै थायो जों बे अक्सिजेनजों लोगोसे बेखौबो जों गाज्रि ओ उखुन्दैखौबो जों बोफानानै लानो गोनां जायो जायनि थाखाय जोंनि देहायाव गोबां केन्सार बायदिसिना गोबां बेरामफोरा बा ओ हांसरथेनाय बेबायदिनो हार्ट एटेक बेफोरबायदि बेरामा जोंनियाव जायो आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा जोंना बिदुङाबो गाज्रि ओ गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांदों जेरैहाय जोंनि जाखिनि बिदुंखौ होबथाग्रा मोनसे थालो बैफोरो जोंहा ओ गाज्रि जालांनानै बा ख ओ गब्लंनानै जोंनि ओ मोदोमाव डायरेक्टयै ओ बिदुुङा गोग्लैयो आरो जायनि थाखाय जोंनि ओ मोदोम जा मोदोमाव बेफोरो डायरेक्ट गोलैनानै जोंहा माखासे स्किननि बेराम जेरैहाय केन्सार बेफोर बायदिया जायो आरो नोंथां। बेफोर बायदिनो गोबां ओ खहा जागासिनो होननानै आं जोंनि जाय याव बुंनो हागोन बा जोंनि दा ओ सोलिबाय थानाय मुगाखौ जों बुंनो हागोन आरो नोंथां। दा नोंथांनि नोजोराव माबायदि नोंथां?
अ आंनि नोजोरावबो बे सेम कन्डिसनानो खिन्थु दानि ओ बर्थ'मानावहाय जेन'बा गाज्रि खालामदों होननानै बुङोबा जों सुबुं माहारियानो नङा होमबा। आंबो एसे फोरमायनो नोंथांनो ओ दा सुबुं माहारिया ओ सिगां समावहाय मा खालामोमोन जेन'बा गारि मथर बाहायामोन। थांलाय फैलायनि थाखाय जोङो साइकेल जों बाहायोमोन बा थाबायनानै थाङोमोन। बा गराइ गारि बा मोसौ गारि जों बाहायोमोन। गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाब खाबसेयाव जों थांनो थाखाय नङा होनबा दा जोङो दानि बे गोनोखोआरि जुगावहाय बा जोङो दा माखासे जोंनि थांलाय फैलाय बा जोंनि ओ माखासे ओ माबाफोरखौहाय ओ माने खामानिफोरखौहाय गोरलै खालामनो थाखाय बा आसान खालामनो थाखाय जोंनाव माखासे जेन'बा टेक्न'ल'जि बुस्थु फैबाय। जे रखम गारि मथर बाइक नङा होमबा। गोदोनि समाव जेन'बा जोङो मोसौ गारिजों लांलाय लाबोलाय माल माथा बा मानसिनि हान्थिनाय जों बेखौ खालामोमोन। खिन्थु दानि जुगावहाय जोङो जेन'बा मा खालामनाय जा हाय माने गारि मथरखौ जों बांसिन इउस खालामो नङा होनबा बाहायनाय जायो। माने गुबुन मोनसेनिफ्राय जों गुबुन मोनसेसिम थांनोबा बेयो जाहैबाय गुबै जाहोन जोंनि बारहावाखौ जेन'बा गुबुंले खालामनाय। ज ओ माने खार'ना जाहैबाय जोंनो मा नांगौ जायो मानसिया थांनानै थाखाय अक्सिजेन नांगौ जायो नङा होमबा दा जेन'बा जोंनि माबायावहाय ओ मा होनो बुहुमावहाय दा मानसिफोरा माखासे इजि बा गोरलै थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गारि म थर बाहायनायनि जाहोनावहाय जोंनि बारहावाया मा जालांबाय खार्बन खार्बनडाइ अक्साइडजों माने बांनायनिफ्राय बांसिनबाय बा माने गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जासिनबाय आरोखि बारहावाया बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनिया दा गुबै जाहोना जाहैबाय फिफां दाननाय नङा होमबा फिफाङा जोंनो मा खालामो मानसिफोर थांनानै थानो थाखाय जोंनो मा होनाय जायो असिजेन होयो नङा होनबा। दा जोंनि सु सुबुं माहारिया मा खालामो माबा मोनसे मावनो थाखाय बा जोङो न' बां लुनो थाखाय जे रखम हादान सिफायनाय नङा होमबा बा लामा सामा बानाय थाखाय जोङो दंफां जों दाननाय बा न' लुनो थाखाय जोङो दंफां दाननाय बे जोंनि सब से गोरो माने गिदिरसिन गोरोन्थि आरो बेबायदि आरो दा जोङो जुदि आबहावाखौ जों गोख्रों खालामनोबा बा मोजाङै जों लाखिनोबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो फांसेजों दंफां दानफायोबा नङा होमबा जों मा खालामनांगोन फांबा जों दंफां माने गायनांगोन। बिनि जाहोना जाहैबाय जोङो दंफांखौ गायखांनायनि उनावहाय जों आबाद खालामनांगोन बा जेनेबा फोसाबनांगोन बेनो जों हासार होनांगोन दै लुनांगोन। बबेबा फांसे फिफाङा थैयोबा मा खालामगोन फांबानि गेजेराव फांसेया थांगोन नङा होमबा। बिनि थाखायनो जों मा खालामनाय जायो जेन'बा फांबा जेन'बा जों दं बेफोरखौ गायनाय जायो। दा दंफां दानोबा जोंनियावहाय मा जायो आबहावा गुबुंनाया जोंनावहाय जेन'बा हा गिसिखानाय नङा होमबा? जिब जुनार थानो थाखाय जोंनाव मा गैया हाग्रा दानस्राङोबा जेन'बा जिब जुनार थानो थाखाय हाग्रा गैया जायो। जोङो नांगौ बायदि अक्सिजेन जोङो जों मोननो हाया जायो दा बेबायदि आरोखि। दा गामि ओनसोलावबो बा टाउन ओनसोलावबो गारि मथर गोबां बांनायनि जाहोनावहाय जोंनाव मा जाबाय दा माने बर्थ'मानावहाय माने अक्सिजेन बा जोंनि जायनाखि बारहावा बियो मा जाबाय बुहुत गाज्रिनिफ्राय माने गाज्रि जासोंबाय आरोखि दा बेजों लोगोसे जोंनियाव समयसा बा जोंनियावहाय मोनसे प्रब्लेमा जाहैबाय बिदोम दुंनाय नङा होमबा? बिफां- लाइफां जों जुदि थायोबा जोंनाव मा जायो बिदुङा मोनसे कन्ट्रल जायो। मानो होननानै बुङोबा जोंनि जेनाखि बै बिदुं लाखिग्रा माखासे थालोफोर बेयो मा जायो माने रोजा जानानै थायो। दा माखासे कार्बन -डाइ- अक्साइड बांनायनि थाखाय जोंनियाव मा जाबाय माने कार्बन- डाइ -अक्सायद बांनायनि थाखाय दुंनायाबो जोंनाव बारा जाबाय नङा होमबा? गर'माबो जोंनाव बारा जाबाय दा बेबायदि आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव मा जाबाय गोदान गोदान जोङो गावनि थांनानै थानायनि जिउ खुंनायनि माखासे राहाफोरखौ गोरलै बानायनो थाखाय बा रांखावरि आरजिनो थाखाय नङा होमबा नोंथां? दा जोंनियाव मा फैबाय गोदान गोदान जोंनियावहाय कलकारखाना फैबाय। दा बै कलकारखानाफोर माने फैनाय माखासे नाङै बेसाद बा गाज्रि बुस्थु दा बैसोरखौ मा खालामनाय जायो जोङो माने बारहावायाव जों हगारनाय जायो नङा होमबा? दा बेजों लोगोसे वेस्ट माखासे माने गारजानाय बुस्थुफोरखौ जों मा खालामो बबेबा हायाव जों दाम खालामो हायाव दोननाय जायो। बा जों मा खालामो दैफोराव जों हगार हरनाय जायो गाज्रि बेसादफोरखौहाय। दा बिनि थाखायनो जोंनि मा खालामबाय माने आबहावा गुबुंले होननानै बुङोबा जों कलकारकानानिफ्रायबो जों बुहुत गुबुंलेखौ जों मोननो हादों बा नुनो हादों आरोखि। दा बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे दा जोंनिया मा खालामो लामा -सामा बा बबेबा मोनसेयाव जिब -जुनार जों थैयोबा जों बेखौ मा खालामा माने फबा आरो बेजों लोगोसे जों जेराव मेरावनो जों मा खालामो प्लास्टिक बा जा बुस्थुखौ जोङो माने रिसाइकेल जानो थाखाय बा बेखौ बाहायफिनजानो थाखाय बा जोबनानै थांनो थाखाय बुहुद गोबाव सम लायो। दा बे बुस्थुखौ जोङो नाङा फाङा जों जेराव मेरावनो जों गारलाबायनायनि जाहोनावहाय जोंनियाव मा जाबाय आबहावा गुबुंलेया माने बांसिननिफ्राय बांसिन गाज्रिसिन जाबाय आं बेखौ सानो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां।
बेबायदि आरोखि। दा कलकारखानायाबो दा बेनो आंनि बुंनाया कलकारखानायाबो बेनो दा गोबां रोखोमनि बा गोबां बिबांनि जोंनियाव मा खालामो गाज्रि बेसाद बा गाज्रि मुवाफोरखौ जोंना बारहावायाव हगारनाय जायो। दा बिनि थाखायनो जोंनि माखासे आबहावाफोरा बुहुत माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन माने जानानै दं आरोखि दा जोङो जुदि आबहावाखौ जों फोसाबनोबा जों मा खालामनांगोन नांगौनिफ्राय बांसिन जोङो बिफां -लाइफां गायनांगोन नङा होमबा नोंथां? दा जोङो नाङै नाङै बेसादफोरखौ जोङो मोनसे जायगायाव जोङो गारनांगोन। गाज्रि बेसादफोरखौ जेरेखम प्लास्टिक नङा होमबा? आरो गुबुन गुबुन बुस्थुफोरखौ बेवहाय जोङो मा खालामनांगोन बबेबा मोनसे जायगायावहाय जमा खालामनानै जों बेखौ सावनांगोन। बा जों माबा मोनसे कारखानायावहाय जों बेखौ माने माबा खालामनांगोन आरोखि रिसाइकेल खालामनांगोन आं बेखौ होननानै सानो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
बेबायदि आरो दा होमबा नोंथां जोंनियाथ' औ जोंनियाथ' लाइ सावरायनांगौनि समाबो नै जानानै फैबाय बा जोबनानै फैबाय गुबुन मोनसे गथ'फोरखौ लोगो मोनफिनसिगोन नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर बा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय द नोंथांनिसिमबो
दे